हेल
हेल
खोनादोंना नोंथां औ मा खालामदो नोंथांङा दायो
दायो दंथयो ओरैनो
अ नोंथां नोंथाङा फ्रिबा दसे नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन आं नोंथांङा फ्रि ना
औ रायलाय‌जागोन नोंथा
औ नोंथांङा आंनि सावरायनो लानाय बा साननाय आयडायानो जाहैबाय ओ जोंहा बर समाजाव जौआ माबायदि जायगा लानानै दं बा मारै गोहोम लानानै दं बेखौ सावरायनानै नोंथांजों सानदोंमोन आरो आंङो
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां
औ सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथां दायो जोंङो सावरायदोनोसै ना आयदाखौ
औ जागोन दे
औ ओ जोंहाथ जौखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो बर सुबुंफ्रा लोंङो आरो आथिखालावबो लोंङो नङा होमबा
औ लोंङो लोंङो
औ दा बेबायदिनो जोंङो गोदोनि समाव जौआ माबायदि समाजाव बाहायजायोमोन माबायदि बा माबायदि जायगा लानानै दंमोन आरो आथिखालाव माबायदि जायगा लानानै दंङ जों बेखो सावरायगोन आरो दा नोंथां नोंथांङा गोदोनि समावहाय समाजाव जौआ माबायदि जायगा लानानै दंमोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ आं ट्राइ खालामनोसै ओ गोदो गोदाय जौ बाहायनाय होन ना बुंङोब्ला सावरि बादालि बेफोराव बांसिनानो बाय नाय जायो मानोना गोदोनि समाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया बांसि मोन खामानि दामानि मावनायफोराव गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन बर' समाजाव बेदियाव बिदियावनो सिगां हाजिरा लानाय जायामोन सावरि सिस्टेम जानाय जायोमोन बे सावरि जानायावनो जौखौ गोबां बाहायनाय नुोयोमोन आरो बेनि अनगायैबो हाबा एबा जुलिफोर जायोबा सोरनिबा न'खराव बेयावबो जौखौ गोबां बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव दायो। लकेल जौनि बाहायनाया एसे खबाइबोनो हमबाय मानो होनब्ला
औ
आथिखालनि जुगाव सावरि बादालि जानायखौ बारा नुबांला बिनि जाहोनाव एसे खमायनायखौ नुनाय बायदि मोनदों आं नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथांथारैनो दा बिदिनो जोंना गोदोनि माने गोदोनि समावहाय जोंनि नआवनो बानायनाय जिवखौ लोंङोमोन आरोना नोंथां
औ गोदोनि समाव जों न'आव बानायनाय जौखौनो लोंनाय जायोमोन बांसिन
औ आथिखालावथ दा जों बायनानै मोननाय बा बेलाथि जौ बेखौ लोङो नङा होमबा गोबां मानसिफ्रानो लोगो-लोगोसे नोंथाङा आंनि मोन्दांथि बा जों समाजाव नुनाय बेनो जाहैबाय गोदोनि समाव माने जोंहा जौखौ जायफोर बैसो जानाय बा हाबा जानाय बा बोराय बुरै बिसोर बैसोर बायदि मानसियासो लोङोमोन आरो माने गोदोनि दिनाव
औ औ
आथिखालाव मा जानो हमदों माने जोंना जायफोर देरफुनाय लाइमोनफोर बा उन्दै उन्दै गथ'फोर बेफोरसो जौखौ लोंनो लासै आं आंनि मोनसे नुथाय बा मोनदांथियाव आंनि नोजो जोराव आरो आं बेखौबो नुदों जे माने जोंहा आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फ्र सोरो बबेबा फुजा मेला फांसन बायदिफ्राव जौ लोंनानै थाङो
औ
बा गावसोरखौनो देखायहैयो माने गोदोनि समाव बैसो जानाय सुबुंफोरा बा बहाबा सावरि बादालि जानाय समाव लोङोमोन। खामानि दामानि मावनानै मेंबा लोङोमोन।
औ।
नाथाय आथिखालाव माने लाइमोनफोरखौसो माने बारायै बिमा बिफा बा बोराय बुरैफोरनिख्रुइ जोङो बांसिन लोंनायखौ नुनो मोनो आ रो आथिखालाव आङो माने जायफोर बिमा बिफा बिथांमोनखौहाय बा बोराय बुरै बिथांमोनखौसो आं एसे खम लोंनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ। आं बिदि जानायनि औ
औ दे बुंनाय नोंथां।
औ बिदि जानायनि गाहाय जाहोनखौथ' आं गाहाय पेरेन्टस आरो ओ दानि जुग नि ओ लाइदोंफोरखौबो दाय होनो सानो मानोना पेरेन्टसफोरा बे बेनि सायाव ओ गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ नाथाय गोख्रों नोजोर लाखियैनि जाहोनाव बेफोरबायदि ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जौ लोंनाया बांद्राय जालांनो हमदों होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बिनि बिबादि औ औ।
नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा जे औ नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा जे ओ गोदोनि समावहाय माने जोङो गोबां जों मेगनजों नुवाखैबाबो माने लेखा फराफ्रावबा मिथि थिनो मोनोब बा गेदेर गोलावफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो जोङो। गोदोनि समाव मा होनो जोंना बर'फोरा जौखौ लोंनानैबा लामा सामा गोगलैना थानाय गुबुन हारिजों मुगैजानाय बांद्राय जाला लोंला बा माखासे बर' सुबुंफोरा जौ लोंनानैनो गामिखौ बा गामि नङा गावनि न'खर खौ सिलिंखार खालामना लानाय बेफोरबायदि नांलाय खमलाय थासारिफोरबो जों जायोमोन होननानै खोनानो मोनोना नोंथां?
औ औ खोनायो खोनानाया।
औ नोंथाङा नुफेरबाय नामा बेफोरबायदि मेगनजोंनो जाथायफोर जानाय बा न'खर गंसे सिलिंखार जालांनाय
बिदिथ' न'खर गंसे सिलिंखार जानायखौ आं नुवाखै। नाथाय बेफोरबा दि लोंनानै न'फोराव दावराव दावसि खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो। गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखालावबो दाबो नुयो एफा एनैखौ। बर' समाजाव बे जेंनाया दासिमहालागै जोबनानै थाङाखै एफा एनै दाबो जौ लोंनानै न'खरफोराव दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनबाय थायो आथिखालावबो।
औ औ नंगौ नोंथां। थारैनो दा बेबायदिनो जोंङो नोंथां ओ आथिखालावबो माने गोदोनि समावथ' जोंना न'खर न'खर जौ संनानै लोंनायखौनो जों नुखायोमोनबा जों बेफोरखौ मिथिखादों नङा होमबा नोंथां?
औ औ मिथियो।
औ ओमफ्राय आथिखालावबो मा? न'खर न'खर जौ संनानै लोङाब्लाबो मा बेखौहाय माने फाननानै फाननो थाखाय संनानै बा फाननानै सोरबा बायदिया न'खर सालायदों आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रानो मा बेखौ लोंनानै खायफा बायदिया न'खरा सिलिंखार जालांदों। औ दा बेखौहाय खायफा बायदिया बुङो जौ संनानै माने नखर सालायलांदों खायफा बायदिया बुंगोन। आरो खायफा बायदिया जौ संना फाननायजों जोंहा सिलिंखार जालांदों। दा नोंथाङा बेसो बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
बिदि बेलायावथ' रांखान्थि बिथिङाव बाहायनो रोङोबा जौगागोन आरो जुदि बाहायनो रोङाब्ला बियो बबेबा नखरखौ सोरनिबा नखरखौ सिलिंखार खालामगोन आं बेखौसो बुंनो सानो नोंथां। मानोना बेखौ लिमिट लिमिटेड बाहायनांगोन बिनि बिनि अनगा जेबो राहा गैया।
औ। दा आंनि साननायाव नोंथां
औ।
जोंहा माने जायफोरा जौ संनानै फानो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बा रांखान्थियारि नखराव हेफाजाब लायो। बैफोर बिथां बैसोर बिथांमोना माने आंनि मोनसे सानदांथि सानथाय आरो बे माने आंनि मोनसे साननाय। बिथांमोना जौ फाननानै नखर बिथांमोना जौ फाननानै नखर सालाय यालासेनो गुबुन मोनसे राहायैबो जों न खराव रांखान्थि हेफाजाब लानो हायो। नङा होमबा? ओ जोङो जौ फाननायखौ गारनानै दाउ अमा फिसिनानै बा माबा मोनसे खामानि दामानि आबाद एरि मावनानै बेफोरबायदिजोंबो जोङो माने गावनि न'खराव रांखान्थियारि हेफाजाब लानो हायो। नाथाय जोंहा नाथाय जोंहा फारसेथिं मा जादों बियो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु। नङा होमबा? लोंग्रा मोनसे मा होनगोन बेखौ लोंग्रा मोनसे दोरों हारिमु जेनेबा बेयो जोंनि। बेखौ जों गारथारनोबो हाया। नङा होमबा‌ नोंथां?
औ औ दोरोङा गोमालांगोन बेखौ गारथारोब्ला।
औ दा
मानोना औ औ औ।
मान बेखौ नोजोर बोनानै जोङो माने औ दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो माने जौ संनायखौबो जोंनि बर' समाजाव जों गारथारनो नाङा।
औ औ।
बिजनेस बा रांखान्थियारि नि बेलायाव माने जों बाहायनो नाङा आरो आंनि सानदांथियाव माने।
औ नोंथां।
बेनि सायाव आरो नोंथाङा माबाफोर
बिनि सायावथ' मा बुंबावनो नोंथां।
औ।
दा जौ जौ संनानै फानब्लाबो इसे मा होनगोन बेखौ उसुबिदा आरो समाजाव गुलुं गुजुं जायो। आरो फारसेथिं सावाब्लाबो सङाब्लाबो उम जोंना दोरोङा गोमालाङो। बे मोनसे हारिनि मोनसे दोरोङा। गोमालाङोब्ला बे हारिनि मोनसे सिनायथिआनो गोमानाय बायदि जालाङो बेनिखायनो जों। जौ संनायखौ गारथारनोबो नाङा आरो बां द्राय बाहायनोबो नाङा होननानै आं सानो आरो माने नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। दा नोंथां
औ
जोंहा आथिखालाव मा जाखो। बिदि नआव सोंनाय संनाय बा जोंनि दोरों गियानजों बानायनाय जौखौ गारनानै। गोबाङानो माने बायनाय जौखौहाय जोङो। लोंनो लासै आरोना नोंथां।
औ औ
बैफोरबायदियाव आं खोनादोंमोन दे नोंथां बेसेबां सैथो आंथ बेखौ मिथिला जों फरायनायाव। एसे एनै मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जोंहा नआव संनाय जौ खौ लोङोब्ला बेमार आजारबो हामो होननाय एसे। माखासे बेमार आजारफोर जायोमोन जेनेबा ओ गोजान लामा हान्थि नानै मेंनाय हासुदै गोजा जानायफोराव बेफोरबायदि बे जायोब्ला जोंहा जौ। बे जौ गिसि होनोना जोङो? जुमाय बेखौ लोङो ब्ला माने साफा जायो हासुदैफोरा। बेफोरबायदि होन्नाय खोनादोंमोन आरो आङो दा बेफोरो सैथोब्ला जुदि जोङो माने एसे एसे लोंनांगौ आं बेखौ सानो आरो नोंथां माने आंनि फारसेनिफ्राय आं। आंनि सान्नाय आरो बियो।
औ आंथ बिनि फारसे जेबो बुंनो हाला नोंथां आंहा बेनि फारसे जेबो नलेजबो गैय गैया जाहैबाय दायो।
औ दा नोंथां होनबा जोंना समाबो जानानै फैबाय। दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों।